औ। खोनादों ना?
हेलौ। औ खोनादों दे।
सावरायनि।
औ।
औ थुनलायनिनो मोनसे बाहागो होनना बुंनो हायो। सल' बाथा होननानै गुबै लिरगिरिखौ मानिजों नायगिरना मोननो हाया दा जायफोरा लिरनानै दोनदों बिथांमोनखौ बुथुमगिरि होननासो बुंनाय जायो औ सल'बाथाया माने गोदोनि समाव ओ जाम्बा जाम्बि ओ गामि गफयाव थानाय सरासनस्रा सुबुंनि खुगायावनो जोनोम मोननाय बा बेनो उनाव ओ बा-बास्लायबोनानै ओ दासिमबो थांनानै दं। ओ दायो ओ औ सल' बाथाखौ माने गोदोनि समाव ओ ओ आबै आबौ बा न'खरनि गिदिर बा गामिनि ओ बोसो जानाय सुबुंफोरा ओ न'खरनि ओ माने ओ हर मोनाबिलि समाव दानसोरां अखाफोर फोराव ओ माने ओ गावनि फिसौफोरखौ बा ओ फिसाफोरखौ ओ माने ओ खोन्थानाय जायोमोन आरो ओ गोलोम बोथोरनि समाव सो दंफां साया बा सायख्लुम सिङाव जिरायनानै ओ खोनथानाय जायोमोन सल'बा थानि गेजेरजों ओ गोबां ओ गथ'फोरखौ गियान होनायबो ओ गोरलै गियानफोरखौ होनाय जायोमोन ओ सल'बाथाफोरा माने खायसेया ओ गियान होनाय खायसेया रंजाथाव आरो खायसेया माने मोदाय दावदायनि सल'बाथा खौ मोननो हायो ओ बे गथ'फोरा बांसिनै मोदाय दावदायनि सल'बाथाखौ खोनासंनो मोजां नाङो माने मानोना माने मा जायो मा जागोन माने सैथो बायदि मोनो सल'बाथा खोन्थानाया मोनसे आरिमु बायदि माने बाथ्रा खौ मोजाङै ओ गहेना होननानै ओ बुङोब्ला गथ'फोरा माने खोनासंनो मोजां मोनो आरो मा जागोन इयुनाव मा जाबावगोन बेबायदि साननाया फैयो आरो खायसे सल'बाथायाव माने ओ गियान होनाय सरासनस्रा ओ माने सल'बाथानि रावानो गोरलै बा सहस जायखौ गथफोरा गोरलैयैनो बुजि मोनो माने जायनि गेजेरजों गथ'फोरा गियानखौ मोननो हायो आरो खायसेया रंजा गथ'फोरनि गोसोआव गोजोननाय लाबोनो हायो आरो गासैबो गासैखौबो खुसियै माने गासैखौबो जयैनो थानायखौ सोलोंहोयो माने गासैबो सलबाथा खोनासंनाय समाव माने लोगोफोरजों जयैनो लोगो जानानै खोनासङो आरो माने जोबोद रंजानाय बा लिरनो खोनासंनो गोसो जाबावनाय बेबायदि हांखुर गोसोखौ लाबोना होनाय जायो दायोथ समाव बाथाखौ माने खोनानो मोनलिया अब्लाबो माने बिजाबफोराव लिरना गालांनायखौ नुनो मोनो सल'बाथा माने बर बर हारिनि गेजेराव गोबां सलबाथाफोर मोननो थाङो जेरैबायदि सियाल आरो सियाल आरो बोराय बुरै थारुन गायनाय आरो एन्जर आरो मैदेरनि आरो सेसा आरो खाायसेयावनि सल'बाथा गोबां आरो खायसे सलबाथाया सोरजिथायजों सोमोन्दो दं जेरैबायदि अखाया बोरै सोमजिखो माने सेरजा सोरोमजिनायनि सल'बाथा सिफुं सोरजिनायनि सल' बाथा बेफोरबायदि अखा माने अखा खोरोमनाय बेफोरजोंबो सोमोन्दो थानाय रावना रावनिनि सल' बेफोरखौ मोननो हायो माने माबा मोनसे सोरजिनायजोंबो सोमोन्दो थानाय गुमुरखौ मोननो हायो सल'बाथा निगेजेरजों दायो आङो माने मोनसे सल'बाथा फोरमायनो सानदों माने बेयो बोराय बुरिनि थारुन गायनायखौनो जोङो नुनो मोनो माने सियाला माने बोरै सासे बोराया माने थारुन गायनो थाखाय जों थियारि खालामबाय थादोंमोन बेयाव थांनानै सेरा गाव जानो लुबैनानै थारुनखौ बेखौ माने गोथाङैथ बे जानो हाया बेनिखायनो रुनानै रुनानै गायोब्ला साफ जायो होननानै बोराखौ थगायनायाव बोरायाबो साबसिन मोनगोन होननानै रुनानै गायनायाव माने हरावनो सियालाफैनानै बेखौ जाजोबनानै बेयाव खिनानै गालाङो बेफोरबायदि सल बे मिनिथाव सलबाबो बेनि बिसोरजों माने गियान होनायखौ नुनो मोनो माने सोरनिबा बाथ्रायाव गोरलैयैनो माने फोथायना लानो नाङा बेबायदि बुंनायखौ नुनो मोनो फोथायना लायोब्ला गावनो खैफोदखौ माने लिंहरना लानाय जायो माने एसे सान हरै नायनो नांगौ बेफोरबायदि गियानखौ होनाय नुनो मोनो बेबायदिनो फिसा फिसा गियानखौ गथफोरखौ सांग्रांथि लाबोनो थाखाय सलबाथाफोरखौ बुंनाय जायोमोन आरो गोदोनि समावथ सेरजा गावन सेरजा दामै दामैबो सल' बाथा खोन्थानाय नुयोमोन माने बेफोरखौ माने गोदोनि हाबा हाबा हुखा सारादु बेफोरखौ खोन्थानाय जायोमोन होननानै खोनायो नोंथा औ सलबाथानि सोमोन्दै माबाफोर बुंनो सान सानो नामा
सल'बा थाखो जों गोदो उन्दै उन्दै आव आबौ आबौनिफ्राय खोनानो मोन्दोंमोन इसे ओ बारा गोसो गैया होमबा बो जों खोनाबोदों जे आबौ आबैमोना गावनि फिसौफोरखौ औ फिसायाव जनानै गथ'फोरनो खोनथानाय खोनथानाय बेफोर सलफोर आरो मोनाबा फाब्लियाव बयबो जिरायनानै। थानायाव आरो गोजां बोथोराव अर सायनाय समाव जों सलखिनथानाय बेफोर खोथा खोनाबोदों आरो जों फारसे मोनबोदोंबो। जे आबौ मोना जोंनो मा बायदि सल खिन्थायोमोन। आरो बे सल खोन्थानायनिफ्राय जों माबोरै गियान मोननो हायो बे गियानखौ लानानै जों जि जिउ खांनायाव जिउ खांनायाव माबायदि बाहायनो हायो? सखल'निफ्रायबो जोङो। गियान आरजिनानै लानो नानै दावगालांनो हायो। ओ त बे बायदिनो गियान गियान गोनां गियान गोनां सल'बाथा माखासे ओ खोन्थानाय बे जोंनि थाखाय ओ जोबोद गुन गोनां। सल' सल' बाथा बुंजायो। बेबायदिनो नोंथाङा बुंनाय सोरजि सोरजिनाय सोरजिथायाइ सल'। ओ बेबायदिनो गोमोथाव सल' मोदाय दावराइनि सल' बेफोरा गथ'फोरखौ रंजाहोनाय बा गोसोआव गोजोन मोननो थाखाय होनाय बेफोराबो खन्थाइ सल'बाथाया सल'बाथा दं नोंथाङा बुंदों त मोजाङानो। बेबायदिनो सल'बाथानि सोमोन्दै गोबां गोबां रायलायना हायो सल'बाथाया बर' थुनलाइयावबो गोलैहैयो खुगा थुनलाइयाव लेखाफोरा फराय फरायनायाव बेफोरो हाबनानै थाहैयो आरो ओ बेसेन गोसा सल'बाथा होननानै जों बेफोरखौ बुंनो हायो।
नोंथाङा जायखिजाया ओ सल'बा था मोनसे माने गोसोआव दङब्ला बुंनो हागोन नामा?
औ ओ बेबायदिनो सेसा सेसा आरो खासेव बेनि त बेनिखौ आं एसे बुंनो हागोन। जेरै सेसा सेसाया जेरै बे खारनो बा थाबायनो सेसाया थारां थ्रिं बेबायदिनो खासेवा लास लासै थाबायग्रा जुनार जेरै बिसोर सानैनि रेस नांनायाव माने सोर सिगां जाय उम मोनसे थावनिसिम थाबैनो सहैनो हागोन। बेनिम बिसोर ओ मा नांदों होनो बेखौ रेस नांङो थाखाय बिसोर थिरांथा लादोंमोन ओ बादालायनाय बादायलायनाय जा दोंमोन। बे बादायलायनायाव सानैबो ओ थारै बादायलाय बादाय बादायलास बादायगासिनो थानायावनो सेसेाया थोग गाव सांग्रां नालाय ओं गाव थाब सहैगोन सानबाय बिनि ब्रा लासै लासै खासेवा थाबायग्रा बिक खौ थाब सहैयासै साननानै बियो आरामनो ओ थांबाय थाहैनानै उनाव लास थाव उन्दुना थाहैनायस बे बेबायदिनो खासेवआ गावनि मावनो गोनां ओ खामानि खोे मावगासिनो थानानै थाबाय लांबाय थानानै उनाव गावनि थावनिखौ जेरैबायदि मोनहैदों गावनि उम जे ओ ओम मा होनो लैस' लैखस' बेखौ मोनहैदों उम गल ओ थांखि सिम सोहैदों। बेबायदिनो उनाव सेसाया उन्दुना थानानै उनाव गावनि थांखियाव सहैनो हा हायाखिसै बिबादिनो सबुं फोराव सुबुंफोरखौबो गियान होनायाव बे सल'आ जोबोर ओ मोजां माने मानसिफ्राबो जोंबो बिदिनो ओ सुबुं माहारिफ्रा उनाव खालामगोन गाबोन खालामगोन बिदि होननानै थाबाय थानानै उनाव गावनि थांखियाव सहैया नाथाय लासै लासै साम फ्रोमबो खामानिखौ मावबाय थायोब्ला उनाव गावनि थांखिसिम सहैनो हानाय बे गियानखौ जों बे सल'निफ्राय मोननो
औ औ औ नंगौ औ नोंथाङा बुंनाया थिगानो। औ बेफोर सलफोरा माने ओ बे सल' नोंथाङा बुंनाय सल'निफ्राय बेखौनो मा ने जों मावनांगौ खामानिखौ सम म मावनांगौ बा ओ माने गावखौनो नानै ओ बेखौ माने उनाव माने उनाव मावबाबो हागोन बेबायदि साननो नाङा सम मथे खामानिखौ मावनांगोन औ नोंगौ।
औ
बे गथ'फोरनो माने गियान होनाय गोरलैयैनो माने मोनसे गियान होननायखौ नुनो मोनो।
औ औ! जाहाथे गथ'फोरनि उम जौगानो हायो।
ओ समा जाबाय।
उम दे होमबा।
बे रायज्लायनाय समखौ समयावनो दोनथ'नोसै नामा?
हा।
ओमफ्राय बेयावनो दोनथ'सै।